हेल' औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
बिदिब्ला बे समाव नोंथाङा माबोरै बेहाय दङ?
दासान्दि आङो मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां।
औ। बिदिब्ला आङो नों थांखौ दि-दिनैनि बे समाव फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथां जों बर'फोरनि दानाय लुनाय आरो ओ एम्फौ एम्फौ फिसिनायनि बा गै सुंद'यै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा आंनो औ दसे समखौ होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां नंगौ थारैनो।
औ बिदिब्ला जोंना बर'फोरनि दानाय लुनाय होनोब्लाथ' ओह बिदिनो गोबां बर' फोरा गोबां सि दायो जेरैहाय जोंहा गावनि गानग्रा दख'ना एबा फास्रा जोमग्रा बेजों लोगो से जोंहा ओ हौवाफोरनि गामसा बायदिखौ जोङो दानायखौ नुनो मोनो।
औ।
बेफोरबायदि दानायनि बेलायावबो जोङो ओ दानि मुगायाव जोङो बेफोर ओ न'खर न'खर गासैबो आइजोखौनो दानायखौ जोङो नुनो मोनला एबा गोदोहाय जोंहा गोदोहाय जोंहा गासिबो न'खरावनो हिसानसालिखौ जोङो नुफ्रामोमोन होननानै ओ सानो एबा ओ नुनो मोनदोंमोन नाथाय जोंहा बेफोरो औ दानि ओ स्निजि जौखोन्दो सुबुङानो जोंना बे दानाय लुनायखौ गारनानै दोननो हमबाय। मानो होननानै बुङोब्ला बेनि जाहोना जाहैबाय जोंनाहाय दानि सुबुङा ओ गोदोनि बायदि समखौ होसोनो हाला एबा गोदोनि बायदि जोंनाव दा दा सम आ गैला जेरैहाय जोंहा औ गोदोहाय जोंहा गोबां सुबुङानो जोंना बेजोंनो दानाय लुनायजोंनो जोङो जिउखौ खुङोमोन नाथाय जोंहा दा बे दानि मुगायाव बेजों जोंहा जाला एबा मोनजानायखौ जोङो आसाखौ खम सानना लायो मानो होननानै बुङोब्ला दानि मुगायाव ओ जोंनो रां रुफानि गोनांथिया जोंना ओ गोबांनिसो गोबां बांबोनायखौ जोङो नुनो मोनो बे बिदिनो जोंना हाथाय बाजाराव थाङोब्लाबो जोंना ओ गोदोनि ओ गोद ओ जोङो जौसे जौ जौसे रां लाङोबानो जोंना मना बुंना फैयोमोन नाथाय जोंना दानिया से रोजायावबो जोंना बेफोर बुस्थुखौ मोनबोजोबला बेनि थाखायनो जोंहा जि दानानैहाय गावनि जिउखौ ओ खुंनाया गोब्राब जानानै फैबाय बेनिखायनो जोंना गोबां सुबुङानो जोंना आबाद मावनो हमबाय बायदिसिना आबाद बेजों लोगोसे बेफार फालांगि सोरबाया दखान होयो सोरबाया ओ मावबावबा खामानि मावनो थाङो बिदि जोंना खामानिखौ लाबाय मानो औ मानो होननानै बुङोब्ला जोंना गांसे सिखौ ओ दानो थाखाय जोंहा ओ बेखौ सोंनाय निफ्राय लानानै दखना गांसे दाना दाखांनाया लागै जोंहा बा नङाबा द' सान लायो जोंहा बे द सानाव ओ गांसे सिखौ दाखांनानै बेखौ ओ फाननायनिख्रुइ जोंहा गुबुन खामानिखौ एबा जोंना गासैबो सुबुङानो साख्रि गैयाब्लाबो ओ सोरबा खायसे सुबुङा गुबुननियाव खामानि मावहैनाबाबो बे द' सानाव जा फैसा फैसा मोनो बे ओ फैसाजोंनो जोंहा बे दख'ना गांसेखौ बायनानै ओ बे बेनि आखायाव गोबां रां आग्लायनानै थालांबावो एबा बियो बाजार खालामनानै बिदिनो गावनि आखयाव ओ जा थालाङो बेखौ दोनथुमनायनि राहा लायो बेनि थाखायनो जोंना गोबां आइजोफोरखौनो दाना सि दानायखौ नुला आरो। गोबां मिसिनाव दानाय सि बायदिसिनाखौसो दानानै ओ गानसै बिदिब्ला औ बिदिब्ला नों नोंथाङा आंनो एम्फौ फिसिनायनि बागै सुंद'यै फिसा ओ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो। एम्फौ फिसिनाय लाथा एम्फौ फिसिनाय बुङोब्ला बे दाल' नङा गोदोनिफ्रायनो जोङो जोंनि बर' हारिनि आब आबै आबौमोनखौ जोङो एम्फौ लाथा फिसिनायखौ नुबोगासिनो दं। जोङो एम्फौ लाथा फिसिनाय बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो एम्फौ लाथा फिसिनो थाखाय जोंनो ओ एम्फौ बिदैनि नङाबा जोङो बिदिनो जोङो हाथाय बाजारफोरावबो जोङो फिथोब बायना नानै मोनो जोङो बै बिथौखौ न'आव लाबोनानै जोङो जोंङो बिजि खुन्दुंजों जों सुंथाबनानै जोङो बेखौ बेरायाव आरायना दोननांगौ जेरै दि जोङो ओ बिदिनो जोङो जि सान नैजि साननि उनाव जोङो बिनिफ्राय जोङो सिखिरि ओंखारनायखौ नुनो मोनो। बै सिखिरिया बिउ बिदिनो औ। नै थाम दाननि ओ नै थाम दिननि उनावनो बिदै दैेयो जों बैफोर बिदैखौ जोङो बै ओ जिफ्राय जोङो बख बोखारनानै जोङो मोनसे मोजां सानद्रियाव जोङो जि गांसे लानानै बैयाव दोननांगौ बिनिफ्राय जोङो सम सम बेखौ जोङो नायबाय थानांगौ बेनिफ्राय एम्फौ फिसा ओंखारबायना ओंखाराख खै जेब्ला एम्फौ फिसाया ओंखारो जोङो बैयाव जोङो इन्दि बिलाइ गोरलै-गोरलै खौ होनांगौ बिब्दिनो जोङो इन्दि बिलाइ होयै होयै बे जेब्ला एम्फौ लाथाया देरबोयो अबोब्ला जोङो
हम,,
दान्दा, एसे देरबोनायनि उनाव जोङो एम्फौ लाथानि थाखाय जोङो दान्दा खानायखौ नुनो मोनो थोरोबथाम। जों बैयाव एम्फौ लाथा फिसिनो थाखाय जोब बोर सुबिदा जायो। लोगोसे एम्फौ लाथाया ओ इन्दि बिलाइ जानायनि सोलायबो जोङो आरो, गाम्बारि बिलाइ थारं बिलाइ जोङो बेफोरखौ जाहो जाहोनो हायो।
औ नंगौ।
एम्फौ लाथाया मोनो। अब्ला जोङो एम्फौ लाथानिफ्राय जोङो मोननायखौ मिथिनो थाखाय जों मोनसे सोदोब खोना नाय मोननाय जायो, एम्फौ लाथाया मोनो बेयो बयनिसो सायाव दावगाबोयो बोनानै जोङो बे एम्फौ लाथाया गोमो महर लायो आरो ख्राव ख्राव सोदोब जों बियावनो मिथियो एमफौ लाथा मोनबाय होननानै जेब्ला एम्फौ लाथाफोरा मोनो अब्ला जों मोनसे दुख्लियाव जों बेफोरखौ ज' खालामनानै बिब्दिनो जोङो फाथोनि बस्थायाव जों बेखौ थालिर बिलाइजों गोरान एबा जोंनि गोजाम जिफोरखौ होनानै जोङो बेखौ सानब्रै सानबानि थाखाय बिदिनो खाथुमना दोनथ'नांगौ जेब्ला एम्फौ लाथाया गावनि मोदोमसायाव फिथोब खायो। जों अबोला बैफोर फिथोबखौ जोङो खानानानै जोङो दाला एबा सानद्रियाव ज' खालामनानै जोङो एम्फौ लाथाखौ जिरनो हायो आरो जोङो बै एम्फौ लाथाफोर खौ जोङो फाननानैबो जोङो ओ न'खर खुङै जोङो एसे रांनि मदद मोनो मानो होनोब्रा दा समाव एम्फौ लाथाया केजियावनो थाम ओ बिदिनो थामजि ओ स-सरि बिदिनो खि फुवा जोंहा दाइनजि द'जि बिदि जाहैबाय औ लोगोसे जोङो बैफोर फिथोफोरनिफ्राय इन्दि खुन्दुं लुनो हायो जों गिबियावनो इन्दि खुन्दुं लुनो थाखाय जोङो बे फिथोबफोरखौ जोङो दैयाव बिदिनो नै थाम घन्टासो जोङो रुना लानांगौ बेनि उनाव बेखौ औ साखोन सिखोनै जोङो
साफा खालामनानै जों बैनिफ्राय इन्दि खुन्दुं लुनो हायो बिदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा दाल' नङा गोदोनिफ्रायनो इन्दि खु खुन्दुं लुनानै इन्दि सि गाननायखौ जोङो नुदों आरो दाबो बिदिनो गानगासिनो मानो होनोब्ला इन्दि खुन्दुं जों जोङो इन्दि सि बिदिनो गावनि थाखाय फास्रा आरो गोजां बोथोर फोराव जोङो जोबनो थाखाय उलनि सि बेखौ दानानै जोङो जोमनो हायो बैफोर जिफोरा जोमनो थाखाय जोबोद गुरै रैरुब महरै जायो आरो बैफोर जिफोरखौ इन्दि खुन दुंनि जिफोरखौ जोङो जोमोब्ला जोंनि देहायाव बिदिनो माननाय आरो बिदि दब्राफोर जोङो बेरनायखौ नुनो मोना आरो मिथिनो मोनो जि इन्दि जि जोमबाबो जोङो जायखि जाया खामानियाव थाङोब्ला जोङो बेै इन्दि फास्राफोरखौ ला लाना थांबा जोंनि खामानिफोरा जाफुंसार जायो होनना जोङो मिथिनो मोनो लोगोसेनो बै इन्दि या जोबोर सनमान गोनांसि होननानै जोङो फोथायना लायो नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
आरो लोगोसे जोङो एम्फौ लाथा ओफोरखौ जोङो बर'नि ओंख्रि जेरै अन ला खारै मैथा आरो लोगोसे थास' बिथ्रि बेफोरजोंबो जानो जोबोद गो थाव जायो।
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों आं नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांनि ओनसोलावबो ओ बेफोरबायदि इन्दि सिफोरखौ मा बोरै लुनाय जायो आरो मारै सि दाना गाननाय जायो आरो दासिम समहालागै जोंनि बर' बिमाफोरखौ बिदि इन्दि फास्रा लानाय नुयोना नुवा?
औ नोंथां ओ जोंना जोंनि ओनसो सोलावथ' बेबायदि इन्दि सिखौ दानायखौ जोङो नुनो मोनला नाथाय जोङो मोनथिना मोनो दि ओ बे इन्दि सिखौहाय जोंहा इन्दि एम्फौनि ओ जा फि थोब बेखौहाय जोंहा खुन्दुं लुनानैहाय ओ बे खुन्दुंखौनो सोंनानै दायोमोन होननानै जोङो मोनथिना मोनो। बिदिनो जोंथ' ओ बिदि औ दानि मुगायाव जोङो ओ गोबां सुबुंखौनो दानायखौ नुला बेनिखायनो जोंबो बे बेदि दानायखौ नुफेराखै नाथाय जोङो खोनानो मोन्दों बिदिनो दायोमोन होननानै बिदिनो दाना नै गावनि ओ जा दायो बेखौ जोंहा फानहरो ओ एबा गावनो लानो थाखायबो ओ नखरनि थाखायबो जोंहा लाखियो। बिदिनो ओह बे इन्दि सिखौहाय गोबां बेसेनाव जोंना फानो होननानै जोङो मोनथिना मोनो। थिग बेबायदिनो जोंना ओह इन्दि सिनि बाहायनायाबो जोंनिया दानि मुगायाव गोबां निख्रुय गोबां जाबोगासिनो नाथाय जोंहा इन्दि सिखौ दानाया खम ओ खम बिबाङै जोङो दानायखौ नुनोमोनो थिग बेबायदिनो जों ओ मेसिन बायदिसिनायाव दानाय इन्दि सिखौसो जोंना दानाया ओह बांसिन सुबुङानो गानो बायनानै गानो बिदिनो बायनानै लायो बिदिखौ जोङो नुनोमोन्दों आरोना आनोंथां।
औ नंगौ।
बिदिनो ओह सि दानाय बेलायावथ' जोंहा दानि मुगायाव एसे कम ओ खमायनायखौ जों नुबाय बे बेनि थाखायनो जोंना इन्दि सि दानायाबो ओ एसे खमायलांनायखौ जोङो नुनो मोन दों एबा ओ गोदोनि रुजुनायाव ओ दानि सुबुंफोरखौ जोङो इन्दि सिखौ दानाय खौ नुनो मोनला। बिदिब्ला नोंथां औ जोंना समाबो जाबाय। नोंथांजौ सावरायनानै गोबां इन्दि सिनि बागै मोनथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिना मोनबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम आङो गोजोननाय जासिहरबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो औ दे बिदिब्ला।